हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। औ। नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
औ नोंथां ओ फ्रि दंथ'यो दे नोंथां।
औ ओ दा नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जों बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दङ'ब्ला।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ ओ दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जों बर'फोरा माबादिहाय बोरैहाय ड्रेस ओ जेनेबा गान्नाय जोमनाय गानो?
औ औ हागोन नोंथां जेनेबा जों बर'फोर होनोब्ला थ' जोंनिया बर'फोरा गावबा गाव गाननाय फोसाब दोंखायो आरोना ओ जायखौ जों बुङो जोंनि ओ मा होनो ओ ट्रेडिसनेल होनना बुङो जायखौ जोङो जेनेबा जोंहा आइजोफोरा गाननाय दख'ना थाहैबाय ओ बेखि जोंना फास्रा आयजोफोरा लायो आरो बिदिनो जोंहा हौवाफोरा ओ गाननाय गामसा ओ आरोना बिदिनो ओ जोंनिया बर' आइ जोफोरा गोबां न'आव नो आगोलनिफ्रायनो जोंना हि सि दानानै ओ जेनोबा जायखौ बुङो हिसान बे खौ न'आवनो खुन्दुं ला बोनानै दानानै जोंनि आइजोफोरा दख'ना गानो आरो ना।
औ औ नंगौ।
औ बिदिनो जोंनिया गोबां आइजोफोरा ओ गावबा गाव हौवाफोरनो थाखायबो जोंनिया गामसा दानानै होयो आरोना। बिदिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? जेनोबा बर'फोरा माबायदिहाय दखना दायो?
औ ओ बर'फोरा बिदिनो ओ दखनाखौ माबायदिहाय दायो होनबाथाय खुन्दुंखौ जोङो बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबो बेनि उनावहाय बे खुन्दुंखौ जोङो ओंखाम जेनेबा माइरंजों जोङो ओ रुप फानाय जायो आरो मा थानि खुन्दुंखौ औ बेनि उनावहाय मोजाङै ल होफानानै बेखौ जोङो ओ खुन्दुंखौ मोजाङै हु सिग्लि सिग्लि हुग्लिनानै जोङो सुनानै ओ सान्दुङाव फोराननाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय बियो जेब ब्ला मो जाङै रानगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ जेनोबा थुनो आरो माबा खुन्दुं थुननाय जायो आरो औ बेनि उनावहाय जोङो खुन्दुं थुननानै जोङो ओ जि हिसान सोंनानै जेन'बा लामायाव लांगोनायाव जोङो सो रो सोंनानै बिदिनो हो हिसानखौ जेब्ला सोंखांगोन अब्ला जोङो ओ दानो हानाय जायो आरो अब्ला जों बेखौ हिसानसालियाव लांनानै दाहैनाय जायो आरो नोंथां। ओ औ बिदिनो जोङो
बुंलाय नोंथां।
औ बिदिनो जोङो गोबां ओ जेनोबा फालि आर'नाइ आरो गामसा दख'ना अग्रं दख'ना बिदि बायदि बायदि दानो हानाय जायो दानो हायो आरो हिसानाव, औ। औ नोंथां।
औ बिदिनो जोंनिया औ बिदिनो जेनोबा जोंनिया ओ आगोलो जा जोंनिया बर' आइजोफोरा न'आवनो जेनोबा सि दानानै हिसान दानानै द ख'ना बा हौवाफोरनोबो गामसा बिदिनो अग्रं दख'ना दख'ना बे बिदिनो दख'ना थावसि बायदिखौ दानानै बा गानोमोन आरो ना। ओ दानि दानि जुगावथ' जों बेफोरखौ बेफोरबायदि माने बारा ओ सि दानानै ओ गामसा द ख'ना गाननायखौ नुनो मोनला आरो ना। ओ दाथ' जुगाबो सोलायबाय नालाय बेनिखायनो जों आ बेबायदि जेनोबा सि दानानै गाननाय ओ न'आवनो लाबोनानै गाव गाननो थाखाय गाव ओ सानफ्रोमबोनि बाहायनायनि थाखाय जोङो दख'ना गाननायखौ दाना दुनो नुनो मोनला। बेबायदिनो दानिया जेनेबा दख'नाफोरखौबो ओ मेचनफोराव बांसिन दानायखौ नुनो मोनो आरोना ओ ओ बेबाय जोंनिया जोंनिया ओम जेनेबा आगोलो जाबायदि जों आखाइजों गावबा गाव लुनानै बा दानानै गाननाय दख'नाया जोबोद मोजांसिन जायोमोन ओ बेबायदि ओ दा जेनेबा जों मेचनजों गाननाय द ओ दु दानाय दख'नाफोरा बारा मोजां जानायखौ नुनो मोना आरो ना। ओ बिदिनो मे चिनजों दानानै गोबां दख'ना दिहुनो बा गोबां ब्रेन्ड दिहुनदों आरोना दा।
औ नोंथां औ दा नोंथाङा ओ जोङो जेरै ओ दख'ना गारनाय नङा होमबा बे दख'नाफोराव मा मा आगर थायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ औ नोंथां जेनेब्ला जोंनिया ओ बर'नि आग'र होनोब्लाथ' जोंनिया हाजो आग'र थाहैयो बेखि फारौ मेगन ओ बेखि थाइगिर आ गर आरो बिखि ओ दिंखिया आगर आरो ओ जोंनिया बिदिनो गोबां आगर दंबैयो। ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा दा जेखिनि बुंलांदों बिदिनो ओ बिदिनो खासि हाथाइ होननायबो दं। बि दिनो ओ बेसर- बेसर बिबारनि आगर आरो दाउस्रिनि मोख्रेब आगर आरो ओ सबाय मेगन आगर बिदिनो गोबां आगर दं जायफोरनि मुंखौ आंबो बारा मिथिस्लाबा बेनिखायनो आरो दाथ' गोदान गोदान बिदिनो ब्रेन ओंखारबोदों नङा होनबा मिस दानाय बेफोर दख'नाखौनो जोंङो गाननाय जायो आरो नोंथां आरो औ नोंथाङा हौवाफोरनि जेनेबा हौवाफोरा मा- मा गानो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ -औ नोंथां हौवाफोराथ' जोंनिया ओ गानो होनोब्ला जोंनिया गामसाखौनो गानो आरो ना गामसा गानो आरो बिदिनो जोंनिया ओ गेन्जि गानो आरो गेन्जिखौथ' दाना गानजाया आरोना जोंनिया जेनेबा गानो ओ आरो बिदिनो जोंनिया बिसोरो आर'नाइ लायो बिदिनो लायो गानो आरोना आरो बेनि
औ
थां बुंलाय
ओ आरो जोंनिया आर'नाइ - आर'नाइया जोंनिया जोबोद मान गोनां नङा होनबा नोंथां जोंङो ओ आर'नाइ बेखौ जोङो ओ सासे सोरबा सुबुङा जेनेबा ओ गोदोर मानसि जाबोला एबा मायावबा ओ बिदिनो ओ बरायनायफोराव मानसि औ बरायनाय फोराव जोंङो बाहायनाय जायो आरो आर'नाइखौ जोंनि बर' हारिनि सि सिनायथि होननानै
औ-औ जेनेबा -जेनेबा नोंथाङा औ दे बुं नोंथां
औ जेन'बा जोंङो बेखौ ओ नोंथाङा माबायदिहाय दायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां आङो जेनेबा आंथ' बिदि आं दाफेरनोबो मोनाखै नालाय ओ आं बेखौ फोरमायनो हानाय नङा नोंथां जेनेबा नोंथाङा ओ एसे बेखौ बुंनो हागोन ना जेबा दखना दखनाय मा मा गाबनि थायो बा मा मा गाबनि ओ‌ बर आइजोफोरा दखना दखना दानानै गानो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन ओ दखनायाथ गोबां गाबनि दं जेरै ओ जोङो बांसिन गाननाय दखना होनबा जोङो बांसिन गोमो दखनाखौनो गाननाय नुनो मोनो बिदिनो गोथां गाबनि बाथ कालार गाबनि आरो ओ बिदिनो गोदजा गाबनि गुफुर गाबनि गोमो गाबनि ओ बिदिनो गोबां गाबनि ओ दखना जोङो गानो आरो नोंथां
औ औ बिदिनो नोंथाङा जेनेबा बागुरुम्बा मोसानाय आरो खेराइ मोसानायाव माबायदिहाय खोसाब गानो बा मा गाबनि दखना आरो माबायदिहाय गाननानै मोसायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ खेराइ मोसानायावथ दा ओ गोमो एबा अरेन्ज बाहाय गोमोहां बिदिखौ गाननाय जों नुनो मोनदों ओ‌ आरो आरनाइ गोथां लानानै आरनाइ गोथांखौ जोङो बिदिनो ओरै खानानै लायो आरो रो याव जान्जियाव गोदजा खायो आरो बिदिनो ओ बिदिनो मोसानाय जायो आरो आं बारा ओरै मोसानाय मोसाया नालाय बारा मिथिस्लाबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ ओ‌ नोंथाङा बुंनो हागोन? गोन‌ना माबोरैहाय बिसोरो मा मा मोसानाय जायो मा सलफोराव जेनबा बिसोरनि खेराय मोसानाय माबाफोर खौ?
औ खेराइ मोसानाय सलफोरखौथ आं इदि मोनथिया बाट मा माहाय मा मा नामनि मोसानाय बेखौ एसे एसे फोरमायनो हागोन नोंथां जेनेबा जोंनिया ओ मोसाग्लांनाय जाहैयो। जायखौ जों खानाय हगारसारना मोसा नाय जायो आरो‌ना खेराइ मोसाबोला आरो जोंनिया दावस्रि देलाय मोसा सायो आरो बिदिनो ओ बायदि ना हमनो थांनाय मोसायो आरो मैगं थांनो मेगं खानो थांनाय मोसायो आरो बिदिनो गोबां सलआव बा गोबां ओ रोखोमनि सोसानाय दोङो आरो‌ना ओ‌ आंबो बारा मिथिस्लाबा नालाय बा
औ औ आरो आथिखालाव जोङो आथिखालाव नों ओ जेनबा बर आइजोफोरा ओ‌ दखनाखौ बांसिन गानोना ना गोदोनि बायदिनो गानो ना आथिखालाव‌ ओ खम गाननायखौ खौ नोंथाङा नुनो मोन्दों?
औ औ ओ‌ दा बायदियाव ओ जाबायदि सोलिगासिनो बेयाव ओ सो आगोलनि बायदि सिख्लाफोरा बारा दखना गाननायखौ नुनो मोनला आरोना। ओ जेनेबा जों आ गोलो ओ गाव गावनो न'आव ओ सि दानानै दख'ना दानानै गानोमोन आ रोना ओ बिदिनो दाबायदिनि ओ सिख्लाफोरा बिदि दख'ना दानायखौ गाननायखौ जों नुनो मोनला दानिया ओ बेबायदिनो जोंनिया गाननायफोरा जोबोद सोलायबोबाय आरोना बिदिनो बायनानै मोनो बाजार हाथाइयाव बेयो बेबायदिनो बायनानै गानो आरोना जेनेबा जों कुरता गानो बिदिनो स्परटिं गानो। बिदिनो जों जिन्स गानो उम हाफ पेन्ट गानो दानिया बिदिखौसो माने जेराव जोंङो ओ जेराव जोंङो गाननानै मोजां मोनो बा जेराव जोंङो जेरै-मेरै थानो हायो बिदिखायसो गानो आरोना।
औ नंगौ ओ आथिखालाव-आथिखालाव। त'गोबां दख'नाफोरखौनो बिदि ओ गाननायखौ जोंङो सिख्लाफोरखौ नुनो मोनला बे ओ गोदोहाय ओ गोदोनि सिख्लाफोरा गाव-गावनो आखायजों दानानै। ओ दख'ना गाननायखौ जोंङो। खोनाबोनो मोन्दों एबा नुबोनो मोन्दों आरोना।
औ-औ।
औ आरो आथिखालाव ओ मिसिंफोरजों दानाय दख'नाफोरा गाननो मा बोरैहाय नोंथांङा एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ-औ ओ। जेनेबा ओ आगोलो जेनेबा जोंङो जा ओ आखाइजोंनो दानानै गाव-गाव गानोमोन नालाय होमबानिया बे दख'नाया ओ गाननो मोजांबो जायोमोन आरो रोजजाबो जायोमोन ओ दाबायदिनि दख'नाफोरा आरो मेसेनजोसो दायोना आगोलनि बायदि आखाइजों दानाय नंला। बेनिखायनो दाबायदिनि दख'नाया गोबबा जायो आरो ओ स्रं-स्रं नु-नुयो आरो ना। ओ बिनिखायनो बिदि बुहुत फाराग। हिखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ आगोलनि दख। दख'ना आरो दा आथिखालनि दख'ना दानायजों जोबोद फारागथि दोंङो आरो बिदिनो। आगोलनिया मोजांसिनमोन बा साबसिनमोन। ओ दानि दख'नाफोरखौ जों बारा ओ। मोजां नुलिया बा मोन गाननानै मोजां मोनलिया आरोना। बिदिनो नोंथाङा ओ आंनि। एसे फोरमायनो हागोन नामा कि ओ आथिखालाव माबायदिहाय मा-मा? ब्रेन्डनि दख'ना ओंखारदों?
औ नोंथां ओ दाथ' आं मिथिनाय बायदि बि ओम बिबार ब्रेन्ड। आरो बारदै सिख। सिख्लानि ब्रेन्ड आरो बिदिनो गोबां ब्रेन्ड दं नाथाय आं बारा आरै मिथिस्लाबा आरो। फोरमायनो सानदोंबाबो दा नोंथां जोंना समाबो।
औ-औ।
औ जोङो ओ नों जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ जाासिगोन नामा नोंथां?
औ-औ जागोन दे नोंथां औ दे।
अ दे।